ल औ औ थां दिनै जोंहा मा टपिकनि सा याव रायलायनो सानदों? खोनादोंना नोंथां औ दिनै जोंहा मा टपिकनि सायाव रायज्लायनो सानदों दा?
अ दिनै बिजाब बाख्रिनि आयदानि सायाव रायलायनोसै सावरायनोसै
औ जागोन नोंथां जागोन नोंथां बिजाब बाख्रिनि बागै एसे बुंग्रोदो नोंथाङा?
दे होमबा आं जागायनोसै
औ जागोन नोंथां
ओ लाइब्रेरिखौथ' माने लाइब्रेरि एबा बिजाब बाख्रिखौ बुंनो थाङोब्ला बे मोनसे हो
जेसे हायो बर'आवनो बुंनो नाजादो
अ माने बिजाब बाख्रिया मोनसे जायगा जेराव जों गोबां बिजां बिजाबफोरखो
औ बेफोराव माने गोबां गुबुन गुबुन माने माखासे बिजाबफोरख खौ जथुमना दोननाय जायो आ
औ एबा थिनानै दोननाय जायो सोलोंनायनि गोनांथि जानाय बेसाद फोरखौ
ओ
बे बिजाब बाख्रिनि गेजेरजों मा मा रोंगौथि मोननो हागोन ओमफ्राय नोंथां?
ओ बे बिजाब बाख्रिनि गेजेरजों सुबुंफोरा गियान आरजिनाय आरो फरायनायाव गोरलै राहा खालामनानै लानो हायो आरो
औ बे इम्परटेन्ट माने गोनांथि आरो न‍' सुबुंनि जिउआव मोनस
अ माने बिजाब बाख्रिया रांखान्थियारि बो फराय ओ फरायगिरिफोरखौ गोबां मदद खालामो।
औ बेयो स्कुल एबा ओ फरायसालि एबा फरायसालिमा बेफोराव
थायो ओं। ओं नुनो मोनो ओमफ्राय उम बेयाव बिजाब बाख्रियाव ओ गाहाइयै गोबां बिजाब मोननाय मोननाय जायो। जेरै खौर खौरां बिलाइ, लिरनाय बिलाइ
औ। नुनो मोनो।
औ सल'बाथा बिजाब
औ गोबां। माने गियाननि बागै माने बेयाव नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
औ ओमफ्राय बिजाब बाख्रिया मो-रोखोमनिबो थायो आरोना मोननै रोखोम। जेरै मोननै रोखोमनि बे मोनसे मोनसे मोनसेयानो जादों सुबुं फोरनि बिजाब बाख्रि
औ ओमफ्राय मोनसे
गुबुन मोनसेया फालांगियारि बिजाब बाख्रि आरो।
औ। बेखौ मोननैखौबो एसे एसे बुंना होदो नों।
उम ओ फालांगियारि बिजाब बाख्रिखौ गाहाय माने फालांगिनि थाखायल' खालामनाय जायो। बेखौ ओ सोहोर नोगोर बायदिफोराव फसंनाय जायो। आरो फराय फरायगिरिफोरा बेनिफ्राय रां होनानैसो बायनानै बिजाब
बेखौ माने रांजों बायनानै फरायनो गोनां
औ रां गैयाबा फरायनो मोना।
औ बिखौबो माने ओरैनो माने गोसो बायदि हानाय नङा आरो।
औ ओमफ्राय मोनसेया गुबुन मोनसेया आरो सुबुंफोरनि बिजाब बाख्रि। गुबुन गुबुन थावनिफ फोराव गुबुन गुबुन खाबु होनानै
जेनेबा बिफोरनि फरायसालिफोराव थानाय बिदि
ओमफ्राय बिदिनो फरायसालि फरायसालि क्लाब आ स्टेसन ओ इउनिभारसिटि बायदिफोराव फसंनानै दोननाय जायो बिजाब बाख्रिया बिसोर अ
अ बेफोर माने बे बिजाब बाख्रिनि सिङाव हाबनाय माने बेखौ बिजाबखौ ओरैनो फरायसा सा हिसाबै फरायसाफोरा आरो गुबुन सुबुंफोराबो हाबना फरायनो हायो आरो
औ गोसोबायदि
औ माने
फ्राय माने बिजाबबो नांगौ बिजाबखौ लाना बाहायो फरायसालिफोराव फरायनो थाखाय फाय लाबनोबो हायो
दसेबा एसे समनि थाखाय लांथ'नो हायो आरोना
औ बिदिनो दान मोनसेनि थाखायबो लाबथ'नो हायो बिजाब बाख्रिनिफ्राय
औ बेयाव माने गाव गोसोबायदि जेखौ फरायनो गोसो जादों गियाननि जेनेबा बायदिसिना बाथ्रा सल' सल'मा रायथाइ बिदि फाय गियान बायदिफोरनि माबायाव गोसोबायदि सायख'नानै फरायनो हायो आरोना नोंथां
बिजाब बाख्रिया थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला मोनफा समाज दागिरि बुंजायो।
औ
जेराव जायखि जाया ओ सुबुङानो बेनिफ्राय फरायनायनि खाबुखौ लानो हायो आरो गियान लानानै सा साफा साफा समाजनि गेबें सुबुं जानो खाबु मोनो।
औ
ओ बिजाब बाख्रिया गाहायै फरायसाफोरनि मोजां लोगो बायदि गुबुनफोरनिबो बिसोर बिसोरनि अ
बिनि गोनांथिया माबादि जाथाव नोंथां
गोनांथियाथ
बेनिफ्राय बे जेनेबा फरायसा फोरोंगिरि आरो बिगियान बायदिसिना जारिमिन
मिथिनो मोनो
बारि बायदि सिना बा बेफोरनि गोनांथियाव गोग्लैयो आरोना
ने जायखिजाया सुबुं आरो बिजिरगिरिफोरखौ बिजिरनाय आरो गिया लानायाव बिजाब बाख्रिया थोंजोङै हेफाजाब खालामो
बेफोराव माने गियानजों लोब्बा लानानै माने फोरोंगिरि फरायसा बायदिसिना जारिमिन बिगियान बिदि माने बिनि गोनांथिया सरजाब जायो आरो माने नोंथां
उम ओमफ्राय बिजाब बाख्रि थायोब्ला बै जायगायाव सुबुंफोरा फरायनायनि
औ औ बेनि जौगाथिया माने गोबां गोबारै गोसारनाय हा हायो माने
औ आरो फरायनानै गोरलैयैनो गियानखौबो आरजिनो हायो आरो सम बारहोनोबो हायो
औ माने ओरैनो फ्रि जेनेबा ओरैनो दंलाबायोबा बेखारै बिदियाव बिजाब बाख्रियाव थांनानै माने बिजाबखौ फरायनानै समखौ बारहोनो हायो आरोना
उम जायनि गेजेरजों सासे मानसिनि मेलेम आरो गोसो जौगानाया बांबोयो
नोंथाङा बेनि ओम मुलाम्फानि बागै एसे बुंथिना होबा हामगौमोन नामा? मुलाम्फा बेनिफिटस जेरै
काम्पिटआव गोबां दोङो गियान मोनो। मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथियो बिजाब खौ फरायनानै
उदां गियानजों लोगोसे बिनि समाजजों गोरोबफानो थाखाय मानांगोन सुबुंनो बेफोरबायदि
औ
बेनि डिसिनप्लेन जेरै
उम
समानथि रावजोंबो माने धोनि गोरिब बिदियाव बासि सिलाय जासे माने गोरोबलायना थानाय
औ
बिदि मुलाम्फा आरो मोजां जायगाखौ बासिनो हानाय मोजां खोन्दोजों मोजां थासारिजों माने सोलिनो हानाय बिदि
उम
खौ मोननो हायो आरो बिनिफ्राय बिजाब बा नि गेजेरजों
बिजाब बाख्रिनि आरो मोनसे गेदेरथार हाबायानो जादों बे बिजाबफोरखौ रैखाथि होनानै दोनो
औ माने बेवहाय बिजाबखौ दोनथुमनाय जायो आरोना बाख्रिनि गुबै ओंथियानो बेयाव बिजाबखौ दोनथुमनाय
उम बिदिनो गुबुन गुबुन लिरगिरिफोरनि गोनां गेदेर फिसा बिजाबफोरखौ इयुननि थाखाय थिनानै दोननायनि मोनसेल' राहायानो बिजाब बाख ख्रिना
औ बेयाव सिनायथियाबो थाबाय जा रिमिनाबो थाबाय गोबां
बि-बिदिनो ओ जायफोर बिजाबफोरा बिजाब बाख्रियाव दोनजाया बियो गोमालाङो
औ दाथ' गोमालांनो हमदोंआनो गोबां बिजाबफोरानो
ओम जाहोनानो बि ओ बिजाब बाख्रियाव दोननो मोनिया
गोबां गलाफोराव फाननाय नुनो मोनो आरो बेफार हिसाबै दानिया बिजाब बाख्रिफोरखौबो गोबां माने आगोलनिसाय बिजाब बाख्रिफोरा जौगानो हमदों माने रांखान्थि ओरै बेलायाव जौगानायजों लोगोसे बेनि बिबाङा गोबां बांबोबाय आरो
औ।
बेयाव रांखान्थि जौगानाय लोगो लोगो बेनि बिबांजों माने बिजाब बाख्रिखौ फसंनो थाखाय खाबु मोनदों आरो। बियाव गोबां बिजाबफोरखौ दोनथुमबाय बाख्रिखौ बानायबाय।
औ।
बिदि गोबां सुबुं आरो समाजानो बेनि बेलाजों गोबां जौगाथि महर लानो हायो आरोना नोंथां?
औ। बिदिनो सावरायबोनानै नोजोर होब्ला नुनो मोनोदि बिजाब बाख्रिया मोनसेल'नो जायगा जाय गोबांथार गियाननि फुंखाखौ थिनानै दोनो समाजाव मोजां लामा दिन्थियो। सुबुंनि आखु दायो। औ।
गोबां समाजजों गोरोबफानाय गावबा गाव सुबुं जों माने गोरोबफानो थाखाय खाबु मोननायजों लोगोसे बेयाव ओ गियाननि माने जिखिनि बिजाबफोर दं बेखौ फरायनानै माने गोरोबनायनि लामायाव हान्थिनो हानायनि माबा दं आरो माने बेयाव।
ओं आरो फरायसाफोरखौ रांखान्थियारि रैखाथिबो होयो।
औ नंगौ। दाथ' जोंहा बिदिब्लाथ' जाखिनि मिथिगौ बेखिनिखौ बुंबाय नोंथां।
ओम ओम बेनिखायनो जोंनि समाज अ बिजाब बाख बिजाब बाख ख्रिनि जोबोर गोनां थि दंथारो गोमालां उम।
दों गोनांथि।
उम।
दा बिदिब्ला नोंथां उम दोनैनि थाखाय जाथ'सिगोन नामा?
औ देे नोंथां।
ओनथां नोंथां।
उ।